हेलौ
हेलौ ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि
अ नोंनिसिमबो
दे नोंथां होमबा जोंहा दिनै अनला खारैखौ माबोरै सङो बिनि बागै एसे सावरायनो
औ सावरायजायो
गिबियावनो नोंथाङा बुंग्रोदो अनला खारैखौ माबोरै सङो नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोना
जोंनाव अनला खारिखौ माने गिबियावनो बिदि संनाय जायो दे मा होनो माइरं
औ
माइरंखो माइरंखौ एसे सुना लाग्रोबाय सुनानै दसे दोननानै माने बिखो मा होनो गुन्दै खालायनाय जायो आरो ना मिक्स मिक्सि बा गोदोनि दिनावथ दिंखि बा थबसियाव देनानै खालायोमोन नालाय
औ औ
दियाव ओमफाय दा आरो मेक्सियाव माबानाय जाबाय गुन्दै खालायनाय जाबाय खालायनानै आरो मा होनो दै दै गुदुं दैखौ गुदुं खावलाना लानाय जायो आरो ना
औ औ
गोदौ होग्रोयो
औ
दौ होनानै मा होनो बेवहाय आरो
बै दै गुदुङाव मा होनो माइ दैया गोदौबाथाय
औ
थाय मा होनो माइरं गुन्दैखौ होनाय जायो आरो ना अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ होबाय बिदिनो बिदि सामब्राम गोजा बिदि गोजा नङा सरि सामब्राम गुफुर बिदि
फोरखौ होयो आरो ना औ
ओमफ्राय बेदर थाबाथ' गोथावसिन जायो आरो बिदिनो नोंसोरनालाय बोरैथो जायो
औ नोंथां जोंनिखैबो बेफोरबायदिनो एसे ओ ओ माइरंखौ सुग्रोबाय सुनानै एसे माने दै सरदनो होबाय सोमनाबो दोनजायो माबा ओ गोसोबा आरोना गोसोबा एसे समसि सोमना दोनबाय सोमना दोननायनि उनाव थिखांबाय सुबाय सुनानै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दिंखियाव देयोबा दिंखियाव देजाबाय बा ग्रेडाराव देयोबा देजाबाय बेफोरबायदिनो देनानै गुनदै खालामना ला बाय गुन्दै खालामनायनि उनाव बेफोरबायदिनो माजों संनो गोसो आरोना। नाजों सङो ना बेदरजों सङो बेदरजों संनोबा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोबाय। आरो नाजों सङोब्ला नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोबाय बेफोरबायदिनो जोङो अनला खारैखौथ' गोबां रोखोमै संनानै जानो हायोना।
औ अनला मैखिबो जाजायो आरो ना।
गोखै जानोबा जोङो थाइगिरजोंबो जाजाबाय बेफोरबायदि आरोना बिदिनो ओ दै गुदु दैखौ जोंनाबो बिदिनो दैखौ गोदौहोग्रोबाय गोदौ होनायनि उनाव ओम ओ बेदरखौबो गोदौनायावनो माने होबाय आरो ना। दैया दैया गोदौनाय लोगो लोगोनो बेदर एवफ्रामना लानायखौ बा ना एवफ्रामना लानायखौ होबाय। बेनि उनाव ओइ इसे माने गोदौहोखांनानै बे अन गुन्दैखो जेराव गु गोदौदों बे गोदौनाय गोदौनायाव होबाय होनानै एसे गोबौ गोदौ होबावनानै संबाय आरो अनला खा- अनला ओंख्रिखौथ' जोङो खारैजोंसो सङो नालाय खारैजोंबो सङो, ओ आरोओ मैखैबो जानो हायो आरोना गो गोखैबो जानो हायो। गोखै जाया गोखैबो जानो हायो आरो खारैजों खारैजों सङोब्लाबो जोङो गोखा गोखा फोरजोंबो जानो हायो जेरैहाय जों अनला ओं ओंख्रिखौ ओइ मैदुफुल मैदुफुल बिलाइ न' मैदुफुल बिलाइ आरो ओ बिबार ए बासिगि बिबार अ बेफोरबायदिजोंबो जाजायो औ। मैथाफोरजोंबो दा जाजायो दा गरम बोथोरफोराव इसे बिखौ औ
आरो जोंनि ट्रेडिसनेल फुड नालाय बो मा माइरं गोरलै दि होयो मा-माइलं माइरं गोरलै फुनि फुजा होनायावबो अनला ओंख्रि होनाय जायो आरो ना।
बिदियावबो ओं लाइजों थावो औ औ थावो। थावनाय मोनो आरोना ओम। बिदिनो गोबां रोखोमै संनो हायो जोङो ओ ओ बिज जिं माने जों ओ अनला ओंख्रिखौ डाइरेक्टलि माने जोङो दै गोदौनायाव जि जोङो दा होयो होनना बुंदों बिजिं बिदिबो होजायो बि दि बेफोरबायदिबो होजायो बेनि बेजों लोगोसे जि आरो जोङो बै अन गुन्दैखो जोङो दैजों गलायनानैबो माने होनो हायो आरो ना।
अ बिजिं बिदि बिदिबो हायो आरो औ।
ओ जोंनाथ' बे अनला खारि देनायाव ओ बिदि माने ओ सामब्राम सामब्राम गुफुर न' सामब्राम गुफुरफोरखौ माने एक्सट्रायै एक्सट्रालि माने देया आरो ना। बै अन गुन्दैयावनो ओ देफाखायो आरोना देफानानै फालौ फालौ गोरान बा फालौ गोरान बा थ' एसे माने कालारिं उथियो आर ना कालारिं जायो। एसे माने कालार उथियो बा गोथांबाबो गोथाङै एसे माने गाब नुजायो आरोना।
औ।
ओ बेफोरबायदिनो जाब्रां जाब्रांफोरखौ होयोब्ला एसे मोजांसिन जायो। मोदोमसिनो हाइजें बेफोरखौ होजायो आरोना बेफोरखौ होनानै जुदि देयोब्ला
अ ओ खासिधारा बा हाइजें बिलाइ खासि धारा गैयाबाबो माने हाइजें बिलाइ बे फोरबायदिखौ माने होजायो आरोना होनानै सङोब्ला एसे
औ उम उम
बिदिनो ओ अनला खारैखौथ' दा जोङो दाउजों न दाउजों बेस होनानै मिथियो आरोना दाउजों बेस्ट जायो होननानै अनला खारै दो दाउ। अनला खारै होनब्लाथाय माजों जादों होनबा दाउ होननानै सानखायो आरोना। दाउ दाउजों माने बेस्ट जायो आरो अनला खारैया। उम अनला ओंख्रिजों उम। बिदिनो ना फिसाजोंब्लाबो जानो हायो ना गोरानजोंब्लाबो जानो हायो गोथांदों गोथांजोंब्ला बाबो जानो हायो। बिदिनो जोङो ना बेदर जायाब्लाबो बेखो ओरैनो गोजाबो संनानै जानो हायो। बिदि आरोना गिबियावनो जोंङो सङोब्लाथाय बिदि माने खारैखौ नोंथांमोननिया माबोरै होयो खारैखो जोंना ओ बिदि माने दै गोदौनायावनो होखाबाय आरोना होनानै
जोंनाबो खारैखौ दैयाव होग्रोयो आरो
ओ औ औ खारै संख्रि बेखौ माने होग्रोनाय जायो आरो होग्रोयो बिदिनो।
सिथा ओ बिदियानो ओनलाय
इयावथ' आरो अमा बेदरफोरजोंबो जायो अमा बेदरफोरजोंबो माने संनायखौबो नुनो मोनो जो आथिखालाव ओ अमा बेदर बेफोरबायदि
अनला ओंख्रियाथ' जोंनिया जि आइ टेक्सबो मोनबाय नालाय टेकबो मोन टेक अ औ।
ओ गासैबो माने आ आथिखालावथ' हटेलफोरावबो गासैबो माने मोनखायोआनो ओहो जेरावबो माने अनला ओंख्रिखौ मोनखायो आरोना।
अ गुबुन हारिफोरखौबो जानाय नु नुनो मोनो आरो दानिया मबाइल भिडिअ' बेफोरबायदियाव।
औ
अनला ओंख्रिखो खिन्टु जोंनि बायदि सङा आरो इसिना एसे आलादा जायो इस आ संनाया गुबुन हारिना
अनला ओंख्रिखो जोङोम उम बिदिनो माने ओ माइरङा थ' जों ओंखाम जाबाय थानायखौनो माने ओ देयो नालाय थेवब्लाबो ओ गोथावसिन जायोब्लाथाय जोङो न'नि माइरं न न'नि माइरंखौ देयोब्ला ओ गोथावसिन जायो आरोना ओ आरो गोल लै माइरं गोललै ओंखारनाय समाव माइ गोललै ओंखारनाय समाव बे माइ गोललैखौ ओ खौ जुदि देनानै जायोब्ला गोथावसिन जायो आरै बै ओ मा बुङो
फुल बाख्रि होनो जोंनि
अ अ अ फुल फाख्रि होननाय माइरङा बे बे माइरंनि देयोब्लाथाय एसे माने गोथाव थावसिन जायो आरोना गोललै जों ओ आरो जोङो अनला खारैयाव बेहाय माने अनला खारैखौल' माने ओ माने अनजोंल' माने अनला खारै खौ ओंख्रिखौसो संनो सङा सङालासिनोबो गुबुन रोखोमैबो संबावनो हायो जोङो होदलाबायनानै बा मालाबा दालिफोरखौबो होदलानानै सङोब्लाबो एसे गोथाव जायो। आरो बेजों लोगोसे आलुफोरखौबो जोङो एसे माने गथा गथा हानानै सङोब्ला
औ अ नोंथां।
ओ होनानै होजायो आरो ना बै मेसें बोथोराव मेसें बोथ थाराव एसे मोजांसिन जायो आलु गोरलैफोरखो एसे गथा गथा हानानै होयोब्लाबो माने एसे थावनायखौ मोनो आरोना बिदिनो आरो एखे प्रसेस आनो स संनाया ओ आलु होयोब्ला खिन्थु आलुखो जों मा खालामग्रोना लानांगो एवफ्रामग्रोना लायोब्ला एसे मोजांसिन जायो आरो ना एवफ्रामग्रोनानै लाना लायो लाबाय बिदिनो फोय एवफ्राम ग्रोखांनानै दैखो होबाय दैखो होखांनानै ओ बिदिनो गोदौओब्लाथाय बिदिनो माने गोदौ खांनायनि उनाव अन गुन्दैखो होबाय गोदौओब्ला बि बिदिनो माने सामब्राम, हाइजें बेफोर गासैखौबो जमायैनो माने देखाजोबनानै आरो ना गासैखौबो जयैनो देखाजोब जोबना लाबाय नालाय बिदि होयोब्लानो जाबाय आरो। नायनांसिगोन आरो ना खारै संख्रै माबोरै जायो साखिना नायनांबाय औ।
हेल' औ औ सानायनानै नायनांबाय आरो औ खोनादों दे नोंथां।
औ ओ बिदिनो आ आरो जोङो संबावनो हायो सबाइजोंबो मिक्स खालामफानानै जोङो संबावनो हायो अनला ओंख्रिखौ।
औ जाफेरदों जानायालाय।
ओ एसे माने थावनाय मोनो आरो ना ओ दाउ बेदरजों दाउ बेदर सबाय ओ आरो अनला ओंख्रै सबाय आरो अनला ओंख्रै बेखो जयै संनोबा जों माबोरैहाय संनो नांगौ गिबियावनो जोङोथ' ओ सबायखो खारैजों रहायग्रोना लाग्रोनांगौ नालाय खारैजों माने रहायग्रोनानै लाखाबाय बेखो ओ सबायखोथ' जोङो मा बोरै संङो मिथिखागौआनो नोंथाङाबो बा डायरेकलि जों थ' ओ बेखो माने सबाइखो थावजों एवनाय जाया नालाय जों ओ डाइरेगनो ओ खारैजों दैजों होखानानै माने रुनाय बायदि खालामबाय रुनानै एसे माने ओ इसे माने नङा गुरै जायोब्लाथाय गुरै जायोब्ला बेखौ माने पाकक्रास मारिबाय पाकक्रास मारिनानै बै दै गोदौनायाव सबाइनि दै गोदौनायाव माइरं गुन्दैखो होयोब्लानो जाबाय आरो बेफोरबायदि माने ओ सेम प्रसेस बिदिनो माने दे खाना लानाय गुन्दैखो बै सबायाव होबानो जाबाय आरो बेदरफोर दाउ बेदरफोर होयोब्लाथ' आरो गोबां माने ओ गोथावसिन जायो आरो। बेदर अ' बेदर एवफ फ्रामना लानायावबो जोङो बायदि ओ माने बेदर एवनायाव होनाय न' ओ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरबायदिखो हो फाखानानै फालौ बिफोरबायदिखो होना बानलुफोरखौ होनानै जोङो देखानानै बे माने बेदराव जों बेदर एवनायाव माबोरै होयो बेखो होखानानै लानो हायो आरो ना बेहायबो बेहायबो एसे हो बाय आरो अनला ओंख्रियाव देनायावबो बै गुन्दै देनायावबो होयोब्लाथाय इसे माने गोथावसिन जायो आरो।
औ दा जोंना दा समाबो जाबायना।
औ नों नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे।
दे।